हेलौ नोंथां आंनि बुंनायखौ खोनादों दा?
औ नोंथां खोनादों।
औ औ नोंथाङा मा खालामबाय दं दा?
अ नोंथां ओरैनो ओंखाम जाखांनाय गोलांनानै दं बिसि
अ आंबो ओंखाम जाखांनानै आरो ओरैनो जिरायनानै दंङ' नोंथां।
अ
औ नोंथां नोंथांना खबरफ्रा माबोरै?
अ नोंथां, आंहाथ' खबरा माने गेजेरावनो दंथ'यो दा दासान्दै । आरो नोंथांनि खबरालाय माबोरै?
आंनि खबराबो गेजेरावनो दंथ'यो नोंथां। आंदा नोंथांनो मोनसे आयदानि बागै सावरायनो होननानै फन हरनाय जादोंमोन नोंथां।
औ औ नोंथां।
बे आयदायानो जाहैबाय जों गुबैयै बिबारनि बागै सावरायनो हरनाय जादों नोंथां। नोंथाङा नोंथाङा माबायदि बिबारखौ बांसिनै मोजां मोनो आरो प्रि ओ बांसिनै प्रिफार खालामो?
औ नोंथां ओ जेनेबा जों आं मो जेनेबा आं नोंथांनो एसे सुंद'यैनो खिथाना होनोसै बिबारनि बागै होमबा आं मा मा बिबार मोजां मोनो । औ जेरै आं ओ जेनेबा जों बिबार होनोबाथ' जोंहा मेरला बिबार दं नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां।
बे जोंहा माने ओ बेेलेग बेलेग गाबनिबो बिबार दं जेरै बिबार होननो थाङोबा जोंहा जबा बिबार ।ओ गिबियावनो जोंहा बिबारा जोंहा बेलेग बेलेग गाबनि दं नङा होमबा? जेरै जोंहा गोजा, गलाब, गुफुर बेनि दङो आरो जोंहा गलाब बिबार होननो थाङोबा जों गलाब बिबाराबो मेरला माने रोखोमनि बा गाबनि दं रोखोमनिथ' होनला माने गाबनि दंङो ओ जेरै जोंहा गोजा, गलाब, गोमो, गुफुर आरो जेनेबा गोसोम दा बायदियावथ' जोङो माने आं नुनो मोन्दों माने गोसोमबो दङो आरो लोगोसे माखासे जोङो माने बिबार होननो थाङोबा जोंहा दावदै फुल बा एबा ज ओ जेरै जेनेबा जोङो ओंख्रि जानाय बिबारबो दङो माने नुनो मोनदों आरो । औ जेरै जोंहा औ बारसिगि, औ औ ।
बारसिखि, सेेवालि बिबार
औ ।
बेफोरनो आरो ना।
औ औ आरो औ आरो जोङो बे बेफोर माने ओ बारसिखि बिबारखौ आं मोन्नै माने जातनि नुनो मोन्दों आरो गोजा आरो गुफुर।
औ औ नोंथां ।
जोङो बे बि ओंख्रि माने ओंख्रि गोजा बिबारखौ जों बांसिनानो जों अनलाजोंसो जायो नङा होमबा नोंथां?
औ औ ।
अनला खारैजोंसो औ औ । ओ आरो जेनेबा आङो बांसिन मोजां मोननाय बिबारानो जाहैबाय सानफ्लावार आरो। सानफ्लावार बिबारखौ बांसिन औ आङो आं मिथिया नोंथां नोंथाङा मिथियो नामा?
बे सानफ्लावारखौ जों बर'आव सान बिबार होननानै बुंनाय जायो। सानबिबार होननानै बुंनाय जायो नोंथां औ।
औ आरो लोगोसे माने जोंनाथ' ओरै बैसागु बो- थोरावबो जों मोन-मोनो नङा होमबा? खफ' बिबार ना मा होनोमोनलाय नोंथां! नंगौ औ आरो औ औ आरो जेनेबा जोङो बिबार माने जों आजिखालि बिबारखौ माने जोङो जेनेबा ओरै आयदा माने मोनसे बिजनेस बायदिबो जों बाहायनो हायो ।
मोनसे फालांगियारि बिथिङावबो मोनसे फालांगिनि आयदा होननानै बाहायनाय जायो जेराव गोबां सुबुंफ्रानो बेनि आबाद मावनानै बिबारखौ मोनसे ओ फालांगियारि बिथिङाव लांनानै बेखौ फान नाय आरो गोबां मुलाम्फा खामायनो हायो जायनि गेजेरजों सासे सुबुङा गावनि जिउखौ दैदनलांनो
औ औ नोंथां माने रां रा रां रुफा बिराद खामायनो हायो आरो बेफोरजों।
औ औ औ नोंथां दा जोंनि औ - नोंथाङा जुदि नोंथांनि मिथिनाय बायदिब्ला बे बिबारनि फालांगिरि सों सोर फालांगिरि जोंनि आसामाव दङ होनना नोंथाङा मिथिगौ नामा?
ओ मा होनदों नोंथां खनसे बुंफिननो हागोन ना?
बे जे भाल बिबारनि फालांगिरि मावनाय जायोनो नोंथां बे बिबारनि फालांगिरिखौ जोंनि आसामावबो मावनाय जायो नामा नोंथां? जुदि नोंथाङा मिथिगौबा एसे खिन्थादो।
जेनेबा जोंनियावथ' बिदि आं बारा नुफेराखै आरो
औ औ
आंनियावथ' आं माने मिथिनाय बायदिबा जोंनियाव नार्स बिदि नार्सारिफोरख नार्सारिफोर खालामनानैसो माने जोंनियाव जायो नालाय आं बांसिन औ बिदिसो नुदों आरो।
बिबारनि बिफांसो फाननाय जायो नाथाय बिबार फाननाय जाया आरोना।
आंथ' माने ओदि बांसिनानो आं माने गुबुन हा दोरफोरावसो माने बेफोरखौ आं नुनाय जायो आरो
औ नोंथां
होमबा दा नोंथाङाबो आंनो एसे माने फोरमायना होदो नों? थाङा माबायदि रोखोमनि बिबारखौ मोजां मोनो बा माखौ साबसिन मोनो?
औ औ नोंथां बेथ' दाथ' बिबाराथ' जेरै बायदि नोंथाङानो बुंखांबाय गोबां रोखोमनि बिबार दङ जेरैबायदि गलाब बिबार जबा बिबार ओ जेरै दावदै बिबार एसे बुंदोंमोन नों? थाङा लोगोसेनो लोगोसेनो जोंनि ओ बे माबै- ओ जा जा मैगं जानो हानाय बिबार गोबां रोखोमनि बिबार दङना बेनि गेजे जाव आं बांसिनैनो बे गलाप बिबारखौ बांसिनै मोजां मोनो आरोना बे नोंथां मानो गलाब बिबारखौ बांसिन मोजां मोनो आरो आरोना नोंथां औ औ बे गलाब बिबारा जोंना नोंथाङाथ' बुं नोंथाङाथ' गे आवगयावनो बुंनानै थांखांबाय जे गलाब बिबारा गोबां रोखोमनि गोबां गाबनि दङो। गोजा गुफुर गोसोम गोबां रोखोमनि
औ नोंथां
औ आंनि आंनि मिथिनायाव बेखिनिानो नोंथा नोंथाङा माबाफोर बुंनो सानबो बुंदो?
औ नोंथां जेरै जोङो बिबारखौ जेनेबा जोंङो सोरगिदिं न'नि माने न'आव जों माने गायबारिजों समायना नुयो नङा होम
बिबार बिबार बागान खालामनाय जायो न'नि लामा औ लोगोसेनो जों बिबानखौ जोंनि ओ बे मा ओ औ लोगोसेनो जोंनि न' रुम साजायनाय रुम साजायनाय गोबां खामानियावबो बाहायनाय जायो। लोगोसेनो औ लोगोसेनो बिबारनि फ्राय जोङो मोदोमग्रा जिनिसबो बानायनाय जायो लोगोसेनो बे जोंनि बे धुप धुप खाथि जो बेखौबो बानायनाय जायो गोबां
औ आरो जेरै जोङो हाबा जोंनि हाबाफोरावबो जोङो बाहायनाय जायो नङा होमबा नों थां औ जेरै जोङो हौवा गोदान आरो हिनजाव गोदान खौ जोङो बे माला जों माने माने जोङो माने माला गानहोनायाव माने माला सुनायाव जोङो हेफाजाब लायो बिबारनि आरो लोगोसे जोंङो जेनेबा मानसि गिदिरफोरखौ जों बरायनांगौबा जोङो बेजों माने बिबारजोंनो जों बरायो नङा होमबा औ आरो आङो बुंनो थाङोबा जेनेबा नोंथाङा बुंखांबाय जे जोङो बेफोरजों माने मोदोमनाय जिनिसजों बानायनो हायो होननानै आरो जों बेफोरजों लोगोसे जोङो माने जोंनि साबोनबो बानायनो हायो बा एफा थाव जों ओ माने खानायाव फोननाय थाव बा जोङो ओ ओरै मोदोमफोराव फोननो माने बडले सन फोरबो बायनो हायो नङा होमबा
औ औ जाय जोंनि जाय जोंनि जाय जोंनि बिगुर खानाय गाससिबोनि थाखाय मोजां जायो आरोना बे बिबारनिफ्राय बानायनाय मा मुवा जिनिसफोरा
औ नंगौ नोंथां
जेरैबा जेरैबायदि जों जबा' बिबारखौनो बुंनो हायो बेजों खानायनि थाखाय जोबोद मोजां नङा होमबा उम उम
आरो जेरै जोङो माने खायफा खायफा बिबारा माने जोंहा बेरेग बेरेगबो जायो नङा होमबा जेरै- जोंहा खायफा बिबारा हायावबो मानलानाय थायो नङा होमबा नोंथां औ आङो माने नामफोरखौ बारा मोनथिया आरो खिन्थु आं माने बेसिम मोनथियोमोन आरो आरो जेरै लोगोसे जोङो माने खायफा खायब बिबारा जोंहा बिबारल' नङा बेफोरो जोंहा बिलाइजोंबो दाइरेक्ट बिबारबो जालाङो नङा होम बा औ बेफोरखौ जोङो जोंनि लामायाव ओरै माने सोरगिदिं गायबाथाय जोङो बेरा बायदि बिराद मोजां नुयो आरो समायना नुयो
औ न'खरनि न'नि देरा हिसाबै जाहाथे न' जाहाथे न'खौ साबसिन नुयो
औ औ औ ओमफायो जोङो न'आव फिसा बिदिनो माने ओ मोनसे ओरै खनायाव बा ओरै जेनेबा लामानि मा मो न'नि खा माने न'नि बाहेराव जोङो बिदिनो नादसारिबो बानायना दोननो हायो बा बागान बायदि जोङो ओरै बिबारनि मेरला नों थाङा मा मा बिबारखौ मोजां मोनो बेफोरनिबो माने बुथुमनानै एबा जोङो माने मोज जाङैनो सायजाना दोननो हायो आरो ना न'नि बाहेरायाव आरो औ आरो जेनेबा आंबो नोंथांनाव मोनसे सोंथि सोंनोसै नोंथां
औ औ सोंदो नोंथां
थांआ जोंथ' बिबारखौथ' मोजां मोनो जों बयबो नङा होमबा नायनायावथ' समायना नुयो होमबा नोंथाङा एसे औ फोरमायना होनो हागोन ना जों बिबारखौ माबायदि गायनांगौ
बिबारखौ बिबारखौ जों खायसे खायसे बिबार दङो जायखौ जायखौ जोङो ओ बिबारनि बेगरनिफ्राय गायनो गायनो हायो फुलिबानो बिबा बि बि बेग गरनिफ्राय फुलि बानायनानै बेखौ बिफां महरै गायलांनो हायो आरो खायसे बिबार दङ जेराव बि बेगर बेगर जोंनि बे बेगरा बेगर ओंखार बेगरजों बिफां गायनो हाया स' जाय बिफां जाय जेरै- जायबायदि फांबो बिबार दङ जायफोर बेगरनिफ्राय बानायनो हायो बेबायदि बि बिबांखौ जोङो बे ब बेगर खौ गुबैयै जों मोनसे हायाव हायाव मोनसे ओ सिदोब आबहावाजों जेराव दै हो दै होनानै सिदोब आबहावाजों फोग्रोनानै लानाय जायो बेनिफ्राय जों फुलिया ओंखारबोगोन आरो ना हा सिंनिफ्राय जेबोला बे फुलिया हा सिंनिफ्राय ओंखारबोगोन बे फुलिखौ जोङो गुबुन जायगायाव गायस्लायनानै बेबायदिनो फांसे बिफां गायनो हायो आरो ना। गरनिफ्राय लोगोसेनो जुदि जों बि बिबारा बेगरनिफ्राय जाया होमबानिया जों दानायनि फ्राय बेगर बिफां गायनो थाखाय बे दाल बिफांनि देनथाखौ दानाय बिफांनि दानायखौ ओ बिबारनि दानायखौबो बिबारनि बिफां बिबार बिफांनि दानाय खौ दाननानै बिबार दानायखौ ओ गुबुन मोनसे जायगायाव ओ गायहैनाय जायो आरोना नोंथां जेराव बियो रोदा सुनानै बेनिफ्रायनो बे फं महर लालाङो आरोना आरो बे जोंनि बे बिबार गायनायखौ बिफांनि दानायनि फाय बिबार गायनायखौ जानि दानि ओ दावगानाय मुगायाव गोबां ओ जोंनि बिगियान आयदाखौ लानानै गोबां रोखोमै बाननाय जायो जेरैबायदि बे बिफां बिफाङावनो जोंनि बे ओ गोबां हासार गोबां अर इनअर्गेनिक मुवा बेस जारल्दा बायनानै जों बेहायनो ओ मोनसे बेखजों खाथिनानै बेहायनो रोदा ओंखारहोनानै बेखौ दाननानै आरो हायाव गायहैनाय जायो। बेबायदिनो गोबां रोखोमनो रोखोमनि जायो आरोना नों। औ जाहाथे बि फाङा ओ थाबैनो बिबार ला लाबोनो हायो बेबायदि आरोना नोंथां
औ औ औ होमबा नोंथाङानो बिराद बुंबाय माने बिबारनि गायनायनि बागै होमबा जोङो बिबारखौ गायबाल जायानालाय नङा ओग जाया नालाय जोङो बेखौ जोथोनबो लानांगोन नङा होमबा नोंथां औ जेरै जोङो बे खौ माने जुदि जोङो माने बिबार गायदों होनबा जों बेखौ जोथोन लानो थाखाय बा एबा ओ मोस सौ बा बोरमानिफ्राय जों बासायनो थाखाय जों बेखौ बेरा होना दोननांगौ नङा होमबा नोंथां? औ आरो जोंहा खायफा बिबारफोर दं माने जाय बारा सान्दुङाव थानो हाया नङा होमबा?
औ औ बेफोरखौ एसे जेराव साया गोनां जायगा आरो लोगोसेनो बिबार गायनायजों लोगोसे बेहाय जोङो गोबोर हासार गोबां हास बिबार जेरै बिफां बिबार बिफां बिबारनि बि फांखौ देरनायाव हेफाजाब होगोन बेखौबो होदेरनांगौ आरो सम हिसाबै दै दैनि दै दैनि बे दैनि थाखाय दैबो होनांगौ लोगोसेनो बे देराबो होनांगौ बेखौथ' नोंथांङानो बुंखांखाबाय।
औ नोंगौ नोंथा।
उम।
दे बिदिब्ला नोंथां जोहा माने रायलाय रायलाय बे समाबो जाना फैबाय ओ नोंथांजों रायलायनानै बिराद गोजोननाय मोन्दों।
औ दे आंबो गोजोननाय मोनदों दे होमबा ।